हेल'
हेल औ नोंथां हेल'
औ औ हेल' नोंथां
औ दा आङो नोंथांखौ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे मोजां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय बे खौ कल खालामनाय जाबाय दा नोंथां सम दङब्ला जानो हागौ नोंथा सम दङ
औ दङ नोंथां
औ दा मोनसे जाय दा औवानि बेलायाव
मोजां खोनायासै नोंथां नोंनिया नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा
औ औवानि औवानि बेलायाव रायलायगोन जोङो औवानि आयदायाव
आतसा। सावरायनो हागोन नोंथां।
औ औ औ दा आङो सिगांनिसाय एसे ओ दे बुंलाय।
ओ नोंथां औवायाथ' औवा बिफाङाथ' जों बर'फोरनि गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे बेसाद नङा होमबा औवा नङाब्लाथ' जोंहा सोलिनो हायि बायदि नङा होमबा? औवाया औवा हारिया बर' बर' माहारिनि माने जोनोम जोनोमनिफ्राय थैजासिम गोथौ सोमोन्दो नङा होमबा?
औ औ।
जोनोम जागोदान गथ'खौ औवानि खाथिजों माने गोदो लेखा रोङै समाव जोंनि बर'फोरा माने औवानि खाथिजों उथुमाय हास'योमोन आरो ओ हास'खांनायनि उनाव संग्राय औवानि बानायनाय संग्रायाव फुथुनानै दोनोमोन। थिग बिदिनो थैनायावबो जोङो औवाखौ बाहायो बान बाननानै लाङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ मा होनोमोनलाय सुबुं माहारिया जेब्लानिफ्राय साननो हरनो रोंनानै गामि फसंनानै न'खर फसंनानै रायजो जानो सोलोंदों बे समनिफ्रायनो बर'फोरा औवाखौ बाहायबोदों बा सोमोन्दो लाखिदों होननानै आं खोनाबोदों नोंथां। बर' हारिया औवा नङाब्ला ओ संसार जानो जिउ खुंनो गोब्राब जागोन नङा होमबा?
औ औ।
बिनि बेनिखायनो बर' जोंनि बर'फोरनि न'खर -न'खर बा गामिफ्राव जों औवाखौ गायनाय गायनानै लायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ औवानि औवानि बाहायनायखौ नायनानै बर' हारिया बर' हारिनि जिउनि औवानि बाहायनायखौ मानि जिउनि लोगोरि होननानै बुंनांगोन आरो ना।
औवाखौ माने।
नंगौ।
औ ओमफ्राय औवाखौ जोङो बायदि रोखोमनि खामानियाव बाहायो जेरै न' लुनाय, बारि बागान दुमनाय। बैसां सौखि बानायनाय नङा होमबा? बेफोरनि अनगायैबो हाबा- हुखा खेराइ माराय फसकास बायदिसिना रं नाजानाय फोरबोफोराव जोङो बाहायो नङा होमबा? नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि औवानि बाहायनायनि सायाव।
औ ओ ओ थारैनो ओ औवाया माने बयनिबो मानोबा अरायबो बा बुहुमाव अरायबो गोथां -गोथां महराव थानाय मोनसे रोखोमनि ओ बिफां दा बेयो ओ मुलुगनङाव बा मुलुगाव गोसारनानै दं। दा
औ।
बिब्दिनो भारत आरो आसाम बादि ओनसोलफोरावबो माने बेयो बा औवाया बांसिन परिमानाव मोननाय जायो। बेखौ दा बर' समाज आरो आयदाफोराव औवानि गोनांथिया जोबोद गोजौ बा गोनां माखासे औवाफोरनि बाहायनाय बा ओ औवाखौ बा औवाया सुबुं समाज आरो मिथिंगायाव जोबोद गोनां खामानि मावनायाव बाहाय जायो। ओ जेरै न' लुनायाव बाहाय जायो बा ओ ओ संसारनि आइजें आइला बा ना हमनाय आइजें बायदिसिना खायद' हिसाबै बाहायजायो बा मा न' लुनाय होनना बुङोब्ला गामिफोराव न' लुनाय बा बायदिसिना बागान बानायनाय बेरा बेन्दों ओ होनायाव माने औवायानो गाहाय दा संसारनि आइजें-आइला होनबा ओ औवाजोंनो ओ दानाय दाजानाय संग्राय बायदिसिना हेंग्राय ओ सेन होमबा जों मा होनो बेखौ खबाय बायदि बायदि ओ दख्रा आरो बायदिसिना ओ बिजों औवाजों बानायनाय जायो। दा ना हमनाय आइजें होनना बुङोब्ला जोंहा मा जेखाइ बेनो आरो जेखाइ खबाय आरो सेन औवाजोंनो बानाय जायो। जों बेखौ खायद' हिसाबै मा खालामो औवानि गोदान थुलुंगा बा बेखौ जोङो औवा मेवाइखौ जोङो बर'फ्रा जोबोद गोथाव ओ मैगं हिसाबै संनानै जायो। दा ओ मिथिंगायाव औवानि गोनांथि दा बारहावा साखोन-सिखोन लाखिनाय बा औवाया बांसिन परिमानाव मा कार्बन डाइ अक्साइड ओ सोबना लायो आरो अक्सिजेन हगारो दा आ ओ बे औवाया हा खहा जानायखौ बोरै होबथायो बा औवानि रोदाफोरा हाखौ माने मा गोरायै हमथाना लायो जाहाथे बै ओइ हा गुबलायनाय बा बानायनायाव बे हाया खहा जाया। दा औवाया सुबुंफोरनि मा ओ नंगुबै लोगो ओ बा आरो मिथिंगानि मोनसे ओ मोनसे दान दा बेखौ ओ गोजौ दानखायसो माने जों आ नैखौ सेवसा गोनां बिफां होननानै बुंनाय जायो दा बेखायनो औवा बिफांखौ जोङो अरायबो रैखा खालामनांगौ आरो बांसिनै गायनांगौ नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां।
औ। दा माखासे ओ औवानि बा औवाजों माखासे बानायनाय आदबफोरबो थायो बा औवाजों ओ जुथाय आरो सिगांनि आइजेंफोर बानायनायनि माखासे गाहाय आदब फोर थायो बा औवा सायख'नाय आरो सिनायनाय बा जों सिगां औवाखौ नायग्रोनांगोन ओ औवाया मा रखोम बा औवानि औवानि बैसोआ बेसेबां जाखो बा औवा बैसो गोनां औवा बा ओ बानायनाय खामानिनि थाखाय अरायबो ओ औवाया मा जानांगोन थाम ब्रै बा बोसोर बैसोनि गोरा औवा सायख'ना लानांगोन जों बेखौ खौ जायखिसे जायखि जाया ओ खामानियाव बाहायनो थाखाय दा ओ जोबोद गोदान औवाया बांसिन आइजें बानायब्ला आइजें आयला बानायब्ला बियो खमला खमलाङो आरो थाबनो सेवो बा थाबनो बायनोबो हागौ बा रानस्रेमलांनोबो हागौ। हागौ दा माखासे ओ औवा मा होनो बेखौ ओ औवाजों हेबनाय हुनाय थफिनाय बायदि बायदि बा औवाजों जों मा मा खामनो हायो ओ दा औवाखौ जोङो ओ हनायनि उनाव माखासे सान दैयाव माने जोङो बेखौ दुगैना लाखिनांगौ। जाहाथे ओ उइ आरो ओ बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरा बेखौ नस्थ' खालामनो हाया ओ बेखौ बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन अराव एसे फोराननांगोन माब्लाबा बा रुगारनांगोन बा माब्लाबा औवाखौ खौ अरनि ओ सालायजों बा बायदिसिना माबायाव जोङो धुङायाव लाखिनानै ओ गोरा आरो गोजोन खालामनांगोन आरोना बे औवाखौ
नोंगौ
दा जों औ दा जोङो औवा सेरनाय आरो दान्नाय होनना बुङो जायखौ बा ओ खावनाय बा औवाखौ बोखावनाय बा औवाखौ बोखावनो गोनांब्ला जों मा खालामनांगोन गाहाय थार होनाय खामानि बानायनो थाखाय जोङो औवाखौ बा औवा खुन्थिजों समानाव जों मा खालामनांगोन बेखौ औवाखौ ओ ओ ब्रै बा जों बेखौ खाव खालामनांगोन आरो बोखावनांगोन बा बिनि उनाव जों बेखौ मा खालामनांगोन खामि सेरनाय होनो जायखौ जोङो ओ जुथायाइनि खामानिनि थाखाय औवानि माने मा खाय खामि एबा सिटिखौ जोबोद गोबां आरो बा थारै सेर सेरना लानो नांगोन आरो ना बे औ औवाखौ बेनि उनाव जों खामिखौ हेबनो हायो माखासे जुथाय आदबफोर थायो बेयाव ओ रोखोम रोखोम दाननाय थायो बा बेजों जोङो संग्राइ दाननो हायो बायदिसिना सिना जेखाइ खबायाइ दाननायाव ए माने सिगां उन माने खना खनि आदब बाहायनाय जायो आरोना बेजों। दा माखासे मा खालामनांगोन जोङो ओ बानायनाय आइजेंफोरनि सेराव थानाय जोङो बे बेखौ मा ओ स्रां स्रुं ओ खालामनांगोन थासारिजों माने साखोन सिखोन खालामनांगोन आरोना बे औवाजों। दा ओ माखासे खान्थिफोरबो थायो औवानि बा औवानि बागै ओ माखासे खान्थि थायो औवानि आबाद आबाद मावनाय आरो औवाजों ओ औवानि हेफाजाव आबाद आरो बिफाङारि खान्थिफोर थायो, दा ओ औवाया फोथारारि हांनि थाखायनो मुलुगनि बयनिख्रुइबो थाब देरग्रा बिफां महरनि हां दा माखासे मा औवानि रोदाया ओ हासाराव जोबोद गोसारना थायो। बेखायनो मोनसे जायगायाव औवा गायोब्ला बियो थाबैनो ओ गुवारै गोसारलायो आरोना सुब सुबाया औवानि सुबाया बारियो ओ बायदि रोखोम बा बायदि रोखोमनि औवा थायो आसाम आरो बर' ओनसोलफोराव। गाहायै ओ जोंहा माबायदिसिना औवा थायो गुरखा औवा थायो बिजलि औवा थायो। ओ जोंहा थाइ औवा थायो, बाहा औवा थायो, भुलुखा औवा थायो, मखान औवा थायो। जेे जाय औवा आरो बायदिसिना बजा औवा जों मोननाय जायो। माने जोङो औ बे औवाखौ मोननाय जायो। दा माखासे मा ओ आइजें एबा न' लुनाय खामानिनि थाखाय जोङो ओ बा द' बोसोर बैसोनि औवा औवाखौ नांखथारगोन बियो बयनिख्रुइबो साबसिन आरोना बियो जोबोद गोदान औवायाव दै बांसिन थायो। बेखायनो ओ दै गोरलै गोदान मुवायाव दै बांसिन थायो बेनिखायनो बियो मा थाबनो गाज्रि जालाङो, दा औवाखौ अरायबो गाय बिखुंनि ओ जोङो नायनांगोन ओ नै थाम फुटसो गोजौआव जोङो बेखौ हानांगौ, ओ बे समाव औवानि गुदियाव जोङो ओ मा खालामनांगौ? ओ गैयाथारनांगोन आरोना बेखौ जों औवानि माबाखौ। फुटखौ दा ओ औवा लाखि आखिनाय आरो गोरा खालामनाय माखासे खान्थिफोर थायो दै लोमहोनाय बा औवाखौ ओ हानाय उनाव ओ नै थाम जोङो सप्तासे दैसा एबा फुख्रिनि दैयाव जोङो दुबैना लाखिनांगौ, दा बेजोंनो मा? औवा सिंङाव थानाय ओ गुरै अंखफोर बा दैयाव गोलिनानै थाङो नङा होमब्ला? ओ जाहाथे बै ओ एबा गलिया बेखौ जोङो मोजाङै ला खि नांगौ दा नंगौ थारैनो। ओ गोबां खोथा रायज्लायबा ओ रायज्लायबाबो जोबनानै थाङा। दा जोंहा ओ समा औ औ जोंहा दा समाबो ओ जानानै फैबाय नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ दा जियानो जाया मानो नोंथांजोंनो रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औवानि बेलायाव रायज्लायनानै, औ दा जोङो एसे औ एसे थ'नोसै।
औ।